औ औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों लोगो
दा जों सावरायनो लानाय आयदायानो जाबाय गहेना नोंथां उम उम। थुनलायनि गहेना
औ थुनलायनि गहेना
ओ बेनि बागैनो एसे सावरायनो नोंथां।
औ दे।
थुनलाइयाव बयनिख्रुइबो गोनांसिन एबा देरसिन बाथ्राया जादों गहेना नों- थां जायखौ इंराजि याव बुङो रिटरिक आरो संस्कृतआव बुङो अलंखार लांदां जिरादखौ माबायदि नुयो आरो बे जिरादखौ खौनो सा जिगुनि समायना नुयो मेसें बोथोराव फाख्रि बिफाङा बिलाइ सिरि जोबब्ला माबायदि लाथिख' रान्थं मिरौ जिरौ नुयो आरो उदां बोथोराव बे फा ख्रि बिफांआबो एबा बिफाङानो बिलाइ स्राय खिलिफिनब्ला बेखौ माबादि हायनारि नुयो? नङा होनबा नोंथां उम रावखौ खाबस्रां बुंब्ला खोनासंनो गाज्रि मोनो आरो बे राव खौनो दैलो गारांजों बुंब्ला खोनानो उम गोदै गोथाव जायो आरो। नोंथां मानसिया गावखौनो गहेनाजों देलाय नुहैयो नङा होनबा उम समायना खालामनो थाखाय उम उम बिदिनो थुनलाइयावबो गहेना नांगौ बे गहेनाखौ थुनलाइनि गहेना बुङो। थुनलाइनि गहायनाया सि जोम आसान खिर' माला नल' आसस्थाम पावदार ओ आरो आथर नङा थुनलाइनि गनाया जादों सोदोब आरो सोदोबथि
औ
बे थुनलाइनि गहायनाया जाबाय आरो सोदोब आरो सोदोबथि आरो नोंथां उम गहिना गोनांखायनो थुनलाइ जादों नङाब्ला बुहुम खौरां इंलिसाव बुङो जग्राफि जारिमिन हिस्ट्रि सानखान्थि मेथामेटिक्स आरो ओ- बिगियान साइन्स आरो थुनलाइनि ओ- मोनगौमोन नङा होनबा उम उम
गहेनानि हायनारि आं बेखौ फंनैसो बुंनि गहेनाया दा गाहाय मोननै हारिनि दं सोदोब गहेना आरो सोदोबथि
बहला औ
सोदोब गहेना जाय हांखो एबा सोदोबा जेराव थुनलाइनि देलायस्रि बिउटि खौ समायनासिन खालामो बेखौ सोदोब गहेना बुङो
औ
इंराजियाव बे गहेनाखौ बुंनाय जायो फिगार अफ अर्टस गहेनाया गासै मोनबा गोरोब हांखो गहेना ओ बिखनले गहेना सोदोबथि
सोलायलु गहेना खेंख्रा बिबुंसार गहेना आरो सोदोबथि गहेना नोंथां उम ओमफ्राय आरो मोनसे जाबाय गोरोब हांखो गहेना बिदै- बिदै नायनानै हांखोफोरखौ थिग थिग जायगायाव बाहायोब्ला गोरोबहांखो गहेना जायो खौरां हांखो गहेना गारां हांखोनि खौरां हांखो रिंसारनाया गुबुन जाब्लानो आरो मोनसे हांखोआ गुबुन हांखोनिफ्राय फाराग थायाब्लाबो हांखोनि समान बेलेन्स जायो आरो नोंथां
औ औ
सिफुं सुफुं सुफिन दामसार बेवहाय स' हांखोआ बार बार रिंसार जादों नङा होनबा सिफुं ओ- सुफुं सुफिन दामसार नङा होनबा स'आनो बेहाय ओ- बार बार रिंसार जादों आरो नोंथां सिगां सि आव ह द' गेजेरनि सु हाव उ द' आरो सायाव
बा औ
इयाव दं बिदि आरो नोंथां ओम गोथ'खौथ'खौ माबाजों हांखोजो सोदोबबोदो आरो ओम ओम ओ बिखनले गहेना इंराजियाव बिखुनले गहेनाखौ फुन मोनसे सोदोबजों बायदिसिना सोदोबथियाव बाहायोब्ला बिखनले गहेना जायो जेरै नायनानै थां नों सानजाथिं लामाया थां थां सान्दुंथिं बिदि आरो बे मोननै सिरियाव थ' आरो थि सोदोबखौ खनले खनले बाहायनाय जादों सिगां सिरिनि थाया जादों ग नंङा होनबा ओं आरो थिया जादों फारसे डिरेक्सन। उननि सिरिथा एबा ओ जादों गोरा एयो जादों हार्ट नङा होनबा आरो थिया जादों खामलावनाय गुदुं। नंङा होनबा? ओं ओं स्क'रिं हिट नंङा होनबा ओं ओं ओं। स्क'र सिंहित होननानै मिथियोखा ओ इनिफ्राय मोनसेया मामोन ओ खेंख्रा बिबुंसार गहिला नंङा होनबा ओ उम बिबुंसारगिरि बिबुंसारगिरिया जा बुंङो बेनि फाव आरो गारांखौ हमनानै खोनासंग्रा या गुबुन सोदोबथियाव ओ हमनानै लाब्ला खेंख्रा बिबुंसार गहैनाया
उम उम औ नंगौ
उम जेरै सुखौ गिनानै सोरबा बिबारा खाफेराखै ओमफाय नैथिया जाबाय आरो ओ मावाखै बियो रायजोफोरनो हाबा उम ओमफाय बा बेयाव लिरनाय दं आरो
औ।
बेयाव बिबुंसारनियाबो बुंदों सुखौ गियोब्ला मान खोथिया दुवारखौ खायो नाथाय खोनासंग्राया खोनादों मा सुखौ गिनानै रावबो बिबार खाफेराखै। बाथ्रा उम बाथ्रा। बाथ्रायाव बिबुंथि मानसिया बुंदों बियो रायजोफोरनि मोजांनि थाखाय हाबा मावदों। नाथाय खोनासंग्राया खोनादों बियो रायजोफोरनि जेबो हाबा मावाखै।
मावाखै औ उम उम। माने बियो खेंख्रा
ओं। खेंख्रा ओं खेंख्रा बिबुंसार गहेना होनो एखो ओं ओं।
उम माने बुंनायाव एसे बेलेग बुंबाय आरो खोनानायावबो खेंख्रायै खोनाबाय आरोना।
उम उम जेनेबा सुखौ गिनानै सोरबा सुखौ गिनानै सोरबा बिबार खा यो नोंङा होनबा बे खेंख्राना दा ओमफ्राय बेखौनो ओ माबा डाइरेक्ट बुंङोब्ला सुखौ गिनानै रावबो बिबार खाफेराखै जाबाय बियो ओं। ओं ओमफाय नै मोनसे नैथिया मावाखै बियो रायजोफोरनो हाबा बियो आरो उम। उल्था दंयो नोङा होनबा ओमफाय बेखौ मोजाङाव लाबोनो थाखाय आरो उम। ओ बियो रायजोफोरा जेबो हाबा मावाखैसो जानांगौ। औ नंङा होनबा? उम उम उम। ओं जेनेबा नैदि बुंदोंमोन मावाखै बियो रायजोफोरनो हाबा नंङा होनबा? ओमफाय बेयाव ओ बिबुं ओ सारगिरिया बुंदों बियो रायजोफोरनि मोजांनि थाखाय हाबा मावदों।
मावा मावदों औ ओं।
खेंख्रा आरो खेंख्रा खेंख्रि आरो एयो। खेंख्रा बिबुंसार गयना नालाय ओ सोदोबथि गयना सोदोबथि लानानै गहेना दानायखौनो सोदोबथि गहेना बुंङो बे गहेनायाव सोदोबखौ बोस्लायब्लाबो सोदोबथिया जेरै दं एरै थायो। जाहैबाय नोंथां ओम गाहायाव माखासे माखासे गोनां गोनां सोदोबथि गहेनाफोरखौ सावरायनाय जाबाय। ओ रिजायनाय बे सो बे जादों मोनसे जिरादखौ गुबुन बे बेसादनि जिरादजों ओ रिजायनाय जायखौ ओ जायखौ इंराजिया बुङो कम्पारसिसन एबा सिमाइल। बे रिजायनायाव रिजायग्रा आरो रिजाय जाग्रा जिरादनि मादाव गोरोबनांगौ। जेरै हाबाब थास' बिलाइनि दै बायदिसो।
औ औ।
सिनि जिउआ दानो दं दानो गैया।
औ बेवहाय माने मानसिनि जिउखौ थास' बिलानि दैजों रिजायनाय जाबाय आरो ना नोंथां।
रिजायनाय ओं हाबाब थास'बिलानि दैबायदिसो मानसिनि जिउआ दानो दं
दानो गैया औ। माने रिजायनाय गहेना नालाय बे माने थास' बिलाइनि दैजों मानसिनि जिउ खौ रिजायदों आरोना नोंथां। ओम औ।
ओमफाय बेयाव रिजायग्रा जिरादा जादों मानसिनि जिउ आरो रिजाय जाग्रा जिरादा जादों थास'
थास' बिलाइ औ थास' बिलाइनि दै औ। नंगौ नोंथां।
मानसिनि जिउआ थास' बिलाइनि सायाव थानाय बायदि दै बायदि दानो दं दानो गैया नङा होनोमबा नोंथां? ओम।
नोंगौ।
ओमफाय उम बिदिनो गोबां माबा दङ ओ जेरै दङ ओं
बिदिनो आरो फंनैसो बुंजागोन नामा नोंथां?
ओम दा बुंनो लागाखौ दिनै एसेनि थाखाय दोनथ' नसै नामा नोंथां उननि समफोराव मोजाङै सावरायनोसै सावरायबाथ' जोबनो थाङा।
जोबनो थाङा औ नंगौ।
दे उनाव मोजाङै सावरायनसै नोंथां।
औ दे जागोन नोंथां।